औ हेल' नोंथां खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां खोनादों औ खोनादों नोंथां हेलौ
हेलौ।
हेलौ औ हेलौ खोनादों ना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
औ औ नोंथां दे बुं नोंथां।
औ दा फ्रिबा नोंथाङा?
औ आं नोंथां ओरैनो दं ब्ला सावरायनो हागोन दे नोंथां।
औ औ दे आं औ आं बे आथिखालाव माने धन सम्पतिखौ लानानै एसे सावरायनो सानदोंमोन।
आदसा दे सावरायनो हागोन नोंथां बुंलांदो नोंथां।
औ औ। माने आथिखालाव दा जों नुबाय दङ धन सम्पतिया जोंनि थाखाय जोबोद गोनां।
औ।
नों न'निफ्रा ससे लामा बेरायलांनायथ' नुनो मोनला ससे लामा ओंखारलांबानो माने गारि मथरल' नुसै दाना
बेनि थाखायबो जोंनो धन सम्पत माने रां रुफा धन सम्पति नालाय रां रुफायानो बुंजायो एखेसो। बेनिखायनो जोंनो ससे लामा थांबाबो रां रुफाखौ नांगौ बहाबा थांनोबाबो बो रां रुफाखौ नांगो जोंनो गारि गाखोनानै थांनाय बा गावबागाव गारि दंबाबो गारिजों थांबा थाव सुनाय बायदि बेफोराव नांगौ जायो। आरो सोरबाया ओरैनो माने गुबुननि गारिखौ लानानैब्लाबो थाङो।
औ
औ आरो सोरबाया। एसे दुगाबो जायो धन सम्पतिखौ लानानै बा रां रुफ बिफाखौ लानानै औ माने मानसिनि सिगाङाव एसे देखायबाय थायो आरो आंहा ओरै दङ ओरै दङ। गारि दङ मथर दङ माबा दङ
औ नंगौ
बेफोरबायदि बायदिसिना खोथाखौ जों आथिखालाव नुनो मोनसै
औ
नङ होनबा नोंथां
नंगौ नोंथां औ नंगौ नंगौ
हेलौ। खोनादोंना?
औ खोनादों ना नोंथां औ खोनादों नोंथां बुंलांबाय था नोंथां औ। औ
माने जोंनि दा माबा मोनसे देहायाव जोंहा बेमार आजार जाबाबो जोंनो मेडिकेल थांबाथाय रां रुफानि बिराद गोनांथि
नंगौ नोंथां।
औ।
बिदिनो बहाबा नों दावबायनो थांबाबो रां रुफानि गोनांथि
उम उम नंगौ नोंथां।
जोंनि सोरगिदिं बिथिङाव रां रुफा बा धन सम्पतिया जोंनि थाखाय ओमफाय जोबोद गोनांथार जानानै फैबाय आरो
दिनै बेखौ लानानैनो सोरबाया थानायाबो एसे दुगा जायो सोरबा गैयियाबो एसे दुगा जायो। दा आंनि बादिबा बेफोर खौ खालामैयानो मोजां जायो जोङो ओ मानो होनब्ला गावबा गावनि जि दङ दङ आरो गावनि गोसोआव लाखिनांगौ बेफोर बुस्थुखौ एसे दिन थिला बायाबा मोजां जायो समाजाव एसे माने माखासे
औ।
लेथेर फेथेर जेंनाफोरा सोमजियो खायफानि थाखाय औ गुलाय गुजाय गन्दगलनि थासारिया जायो सोरबाया- गैयै मानसिखौ एसे गादबनो सानो धन सम्पतिखौ लानानै औ बा सो खामानियाव लागायो हाजिरा माबा माबि खामानि लगायो ओमफ्राय
उम।
सोरबाया माने लगायनानै फैसाखौ नांगौ समाव होआ। औ ओमफ्राय खिन्थु बेयो मानसिनि सिगाङाव बुंलाबायो जे आंहा ओरै दङ ओरै दङ- माबा दङ। बेबायदिनो माखासे थासारियाव बिसोरो खामानिखौ मानसिखौ मावहोनानै उननि समाव माने बिसोरजों मोजां रायज्लायबावा बिदि माखासे थासारिखौ जों नुबोदों। बेबायदि धन सम्पति थानाय मानसिफोरनि माने माबाफोरखौ नियमफोरखौ
आखल आखु जेनेबा नोंथां औ।
आखल आखुफोरखौ
औ औ।
औ। माने बेफोरखौ आङो साबजानाय मोन ना आरो मोजां मोना बेफोरखौ बानायानो मोजां जायो जोंहा।
उम उम उम।
औ माने बै जाय मानसिया खामानि मावदों बिथाङाबो गावनि उदैनि थाखाय गावनि नांगौनि थाखायसो मावोना। खामानिखौबो गरसे गरनै रां मोननायनि थाखाय बा मायबा जानाय लोंनाय आदार बुथुमनो थाखाय बिसोरबो खामानि मावो। बेखायनो धन सम्पति दं होननानै माने दुगा खालामनाङा आरो जाय खामानिखौ नोङो मावदों मावहोदों बिनि माबाखौ बिनो होनांगौ औ। आरो नोङो दा जिखुनु थासारियावनो आरो धन सम्पिखौथ' जोंनो नांखा नांथारगौआनो।
दिनै नोङो बहाबा सोलोंथाइ लानो थांबाबो दा आथिखालाव बे रां रुफानि जोबोद गोनांथार।
नंगौ नोंथां।
नों नङाबा दा जों जायखौ नुयो मोजां स्कुल कलेजफ्राव नोङो फरायनोबा
उम उम।
जोबोद रां रुफानि गोनांथि। जोङो एडमिसन लाना थाखायबो गोबां बिबांनि ओ रां रुफाखौ नांगौ जायो।
नङाबा जों एडमिसनखोनो मोननो हाया।
उम उम नंगौ नोंथां।
गेल थांबाबो मोजां नोंनि देहानि देहाखौ नायनो गोसोबा। मा जादों मा जाया बेखौ नायनो गोसोबा नोङो बेयावबो मोजां मेडिकेलाव थांनोबा गोबां बिबांनि रां रुफाखौ नांगौ जायो धन सम्प दि जोंखौनो नांगौ जायो। जोंहा आरो धन सम्पतिया गैयाबा बेफोर रां रुफाखौ जोङो आरजिनोबो हाया। खायफाया बेफोर धन सम्पति जोंनो जेनेबा हा हुफोराबो जोंनि धन सम्पति नङा होनबा?
नंगौ नोंथां नंगौ।
औ बेफोराव जोङो आबाद मावनानै माबा मावनानै बेफोरखौ बेफार फालांगि खालामनानै जोङो रां रुफाखौ आरजिनायखौ नुनो मोनो।
उम उम नंगौ नोंथां।
औ बिथांमोना बेबायदिनो गोबाङानो माने आरजियो आरो बेफार फालांगिबो खालामो जायफ्रा दङ धन सम्पति। थानायफ्रा माइ गायनायबाबो बा मैगं आबाद माबा मायबिनि थाखायबो माने जायफ्रा दङ बिसोर मावनो हायो।
औ
औ बिखायनो बुंनो थाङोबा जोंनि धन सम्पति बा रां रुफाया जोंनो बिराद गोनांथार आरो।
आथिखालनि समाव समजों खारफानोबा
होम होम
गुबुनजों मिलायफानोबा
उम होम।
जोंनो गोनांथार बे बुस्थुआ। बेखायनो माने ज बयबो मिलायनानै माने खामानिफोरखौ मावलांबा जे गैयिफोरखौ गोनांफोरा बे धन सम्पति थानायफ्रा एसे नायलांबा मोजां मोनो आङो मोजां जायो होनना आं सानो।
औ नंगौ नोंथां।
औ बेफोरनि बेलायाव नोंथाङा मा सानो?
औ नं नोंगौ सानो नोंथां आंबो बिनि बेलायाव सानो आङो फंनैसो गोलावद्राय बुंनो हायाबो फंनैसो बुंलांनि नोंथां नङा होमबा। औ बुंनो थाङोबा नोंथाङा सावरायदों दा धोन सम्पथिखौ लानानै जोङो गावखौ दुग्गानाय जानो नाङा नङा होमबब्ला नोंथां?
औ नंगौ।
जोङो बुहुमाव जोनोम जाबोबाय जेब्ला जोङो ओरैनो फैयो नङा होमबा नों थां बेनिफ्राय जों औ हेलौ खोनादोना नोंथां? हेलौ हेलौ औ खोनादोना नोंथां? औ औ औ बेखौ खोनादों उम बे अबेखौ बेखौनो बुंनो नागिरदों नोंथा जेनेबा जोङो बुहुमाव जोनोम जाफैयो जेब्ला जोङो जेबोला ना फैफा बेयाव नङा होमबा नोंथां। जों ओरैनो फैयो जों लंथंयैनो फैयो दा बुंनाय थायो जोनोम जाफैनाय समाव। बेनि उनाव जोङो थांनानै थानो थाखाय बयबो गावबागाव-गावबागाव गावबागावनि रोंगौथिखौ लानानै जोङो गुबुन गुबुन खामानि गुबुन गुबुन आयदा जाय एरै रोंगौ एरै मावगौ नङा होमबा नोंथां। औ जेनेबा नों होनदों रां रुफा धोन सम्फति गैयाबा आथिखालाव नामबो मोना सनमानबो मोना होननायबो मोनसे खोथा दङ नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ नंगौ।
बेफोरखौ लानानै जोङो माने बयनिबो माबाया समान जाया सोरबा दङ गोरिब सोरबा माहाजोन। आरो जोङो बयबो समान सानना लानांगोन गावखौनो गाव नङा होमबा नोंथां गोरिबानो जा माहाजोनानो जा जों एखे मानसि जों बयबो दान्दिसेनि थाखायल'। बुहुमाव नोंथां। जोङो थांना थानाय समाव जों बयबो गावजों गाव गोरोबलायनानै अनलाय लायनानै जों थानांगांगोन। आंनाव दङ नोंनाव गैया होननानै जों गावजों गाव निउसिलायनो नाङा नङा होमबा नों नों गोरिब आं माहाजोन नों उन्दै थाखोनि बिदि होनलायलायनो नाङा दा बिसिनिल' जिउआव जों बयबो गावजों गाव अनलायनांगौ थानांगौ आरो माने मानसिया फैदों हय जिउ बुहुमाव जोनोम जाफैदों सानसे बे थैफिनखागोन नङा होमबा नोंथां। थांनायनि सम फैखाखोन औ थांनाय समाव बियो नों हाजारखि गावनाव दोनसुमफथि था नों बे मानसिया बेखौ मोनलांफाया नङा होनबा नोंथां
औ
बेनाव गोबां हा रां हा गोनां रां रुफा गारि मथर जों थैना थांबौ जोंनो बेफोरावबो हरफाया नङा होमबा नोंथां।
ओहो हरफायाथो आरो।
बेखायनो जों दा ओरैनो बुहुमाव फैदों लंथयै फैदों लंथयै थांफिनगोन होननाय मोनसे बाथ्राबो दङ होनबा नङा होमबा नोंथाङा बेखायनो बयबो गावजों गाव गोरोबलायनानै थानायाखौ जों लुबैयो सोरबा माहाजोनाब सोरबा गोरिब थाखाोनि सुबुं दाम' गैथों गावबा गावनि हागनि जेनेबा माहाजोन मानसिफोरनि सिङाव गोबां गोरिबफोरा जिउ खाङो सोरबा सोरबा खामानि होयो नङा होमबा माहाजोनफोरा नों दहाय होनदों नोंथाङा। गावबा गावनि मावनायनि मोनथाय बाहागफोरखौ टाइम टु टाइम होयो जाहाथे मोजां रोखोमै हरो थगाया बिहोआ गोसोखौ सिफाया बेबायदि खालामनाङा नङा होमबा नोंथां। बिदिखौ जोंबो साबजानाय मोना नङा होमबा नोंथां बयबो खामानिफोरखौ मावो गावबा गावनि उदैनि न'खर संसार खुंलांनो थांना थानायनि थाखाय गज' गसाइ फोरोंलांनो थाखाय नङा होमबा नोंथां।
नंगौ नोंथां नंगौ।
औ औ बेनिफ्राय जोङो बुंनो थाङोब्ला नंगौ धोन सम्पतिखौ जोंनो नांगौ बयनोबो नांगौ आरो बे गैयाबानो जाया जोङो मोनसे मोजां सोलोंनो। सोलोंथाइ लानो थाखायबाबो जों गोजौ थाखोसिम जेनेबा फरायलांनो थाखाय जेरोखोम जोङो डक्टर इन्जिनिराय थाखायबो जोंनो माबाखौ नांगौ रां रुफानि आंखाल जायो गोगोम नङा होनोमबा बे समाव नांगौ
नंगौ-नंगौ।
औ बेफोरनि थाखाय जोङो नांगौ राव रुफाखौ बिदि होननानै जोङो गावजों गाव नेउसिलायनो नाङा आरो नोंथां नङा होमबा
औ दे बिदिब्ला दों।
बेखौ उननि आयदाआव सावरायफिनोसैदां नोंथां ना
औ औ दे दे
जागोन दे नोंथां गोजोननाय थाबायदे नोंथां औ